ओ
औ खोनादों दे
आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों दा नोंथांनाव सम दङ ना
औ नोंथां दङ दे
जाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदों बे आयदायानो जाबाय
जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जाग्रा आदार जेरै ओंख्रिफोर बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय एबा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरैबायदिहाय अनला ओंख्रि सबायजों साम' नारजि बिदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन दङ दा बिनि गेजेराव जोंना अनला जों दाउखौ बांसिन दा जोंना बायदिसिना हटेल एबा गुबुन गुबुननि जायगायावबो जोंनि बे अनलाजों दाउ खौ बोजबनानै लानायखौ एबा बेखौ मोजां मोननायनि फारसे नुनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ एबा जोंनााव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनबा आं नोंथांनो बेखौ खौनो फोरमायनोसै गिबियावनो दा अनलाखौ माजों माजों जाजायो होनोब्ला गिबियावनो दा जेरैहाय मा अनला ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो माने ओ बांसिनानो जोङो दाउ बेद रजों जायो लोगोसे नो अमा बेदरजोंबो लोगोसे आरो एम्फौ लाथाजोंबो आरो साम जों दा दाउ बेदर जों माबोरै जायो होनोब्ला दा गिबियावनो ओ जोंना ओ अनला खारै जानो थाखाय अन गुन्दैनि थाखाय जों गियावनो ओ जाखिनि नांगौ बेखिनि माइरंखौ जों गिबियावनो सोमना लाग्रोयो बिनि उनाव बेखौ द से सोमना लाखांनायनि उनाव जोङो बेदरारिफोरजों जानो थाखाय बेदर खौ मोजाङै बासिनानै मोजाङै सु नानै लायो बिनि उनाव जोङो ओ जा सोमनानै दोनो माइरं बेखौ गिबियावनो जोङो ओ सोमना दोनखांनायखौ मोजां हाइजें आइजें मोनसेयाव दिखांनानै बेखौ एसे ओ दैया सरगारनाय एबा एसे फोरानदब खालामो ओ बिनि उनाव दिंखि एबा उराल एबा थबसियाव नाथाय आथिखालावथ' बांसिन जेरैहाय मिसिनारि बायदिसिना ओंखारदों नालाय बे थाखाय बेफोरावनो बांसिन जोङो गुन्दै खालामामनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनाव ओ बिदि अन गुन्दै होदेरना लाखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो आ जेरैबायदिहाय दा दैज्लां बोथोराव मोननाय औवा गाजा बिदि बो जाजायो आरो दा लोगोसे आरो बिदिनो औवा गसााखौ होफायोब्ला जोङो गिबियावनो ओ औवा गाजाखौ ओ एसे थाव गुबैयाव एवफ्राम गोरनांगौ एबा जोङो गिबियावनो माने बेदर आरिखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ आरो बायदिसिना मस्ला बाहायनानै सामब्राम पियास जाय नोंथाङा जि जि होयो बेखिनिखौ होना नै बेदरखौ मोजां एवफ्रामनानै जों बेखौ बोखांनानै दोन थनांगौ बेनि उनाव जों बेवहाय आ औवा गाजाजों संब्ला औवा गाजाखौ एसे एवफ्रामनांगौ थाव गुबैयाव एवफ्रामखांनायनि उनाव ओ जों बेखौ बेवहाय दै होनांगौ आरो दैया जेब्ला जेब्लासिम गोदौवा अब्लासिम जोङो बे खौ अर होबाय थानांगौ जों अरावनो संनायखौ बांसिन गोथाव मोनो नङा होमबा नाथाय दानि समाव बायदिसिना ओं बायस बायदिसिनाथ' बांसिन संनाय नुयो अब्लाबो बेफोर ओंख्रिखौ अराव संग्रा बांसिन गोथाव जायो आरो ओ बिदिनो जेब्ला गोदौवो अब्ला जों बेवहाय नांगौ मानोखिनाखौ जोंनि जा थालिरनिफ्राय ओ थालिर मादानिफ्राय एबा थालिर फस्लानिफ्राय जा खारै बानायनाय बे खारैखौ जोङो नांगौमानि होगोन खारै संख्रिखौ बेनि उनाव ओ होखांनायनि उनाव जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो एवफ्रामनानै दोनै बेदरखौ गिबियावनो होग्रोयो बिनि उनाव बेखौ होखांनानै जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो आ अन गुन्दैखौ आ खाइजों सारनानै होयो मानोना खनसेनो होयोब्ला बेवहाय माने ओ लद्रा खायोथ' बियो आखाम बायदि बिदि जायो नालाय बिनि थाखायनो ओ आखाइजों सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव आ बेखौ खारै संख्रै नांजासिम जों बेखौ मोजाङै एरबाय थानांगोन एरबाय थानायनि ओ बेवहाय जोङो गोनांथि जानाय माइ मसलाखौ होफिननांगौ। होनायनि उनाव जों बेवहाय मोदोमनो थाखाय जेरै जोंनि न'आवनो मोननाय एबा न' थायाब्ला हाथाय बाजाराव बायनानैहाय गंगार धुन्दिया एबा दुुन्दिया मोदोमनो थाखाय जोबथियाव होयो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो लोगोसे दोरोङारि बिदि होनब्ला जोबोद दंबयो बिनि गेजेरावनो ओ नोंथाङा इसे सबाइजों मा माजों जाजायो सबायखौ लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव मारै सङो एसे
औ हागोन नोंथां औ। ओ गिबियाव जोंहा सबाय होनोब्ला जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मैगं बा ओंख्रि दा जोङो सबायखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनो आं बेखौ एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां। सबायखौहाय जोङो बारियाव फोनानै बा जों दुब्लिनि आलिफ्रावबो होफानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ नाथाय आथिखाल समाव जोङो दुब्लिनि आलियाव होफानायखौ बांद्राय नुनो मोनला। गोदोनि समाव जोङो जाय जायगायाव ओ मिथिंगायारि हासारा बारा दङ बै जायगायावहाय जोङो दुब्लिनि आलिफोराव सबायफोरखौ गायफानाय जोङो नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय गुबुन मोनसे गोरान जायगायावहाय जोङो जाय जायगायाव दै हाबा बे जायगायाव जोङो सबायखौहाय फोनानै लानाय जायो। दा सबायखौ फोखांनायनि उनाव बेवहाय जोंहा बिदिनो गोबाव सम दोननानै बेनि फिथाइखौ मोनहोनानै जोङो बुख्रेबनानै बिनि बेगदनिफ्राय जों आलदा खालामनाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ सबायखौहाय मोननो हायो दा सबायनिफ्राय जों गोबांथार प्रटिन मोनो होननानै माखासे सुबुंफोरजों लोगोसे बिगियानारि आ आयदानिफ्राय जोङो मिथिनाय मोनो बेबायदिनो सबाय ओंख्रिया जोंनि मोनसे आंगो दोरोङारि जाग्रा आदार आरो बे सबाय जिगाबनिफ्राय जोङो ओ खारदैबो बानायनाय जायो बेखौ जिगाबखौहाय सावनानै। दा बेबायदिनो जोङो सबायखौहाय गोबांथार माखासे ओ लोगो जाफादेर ओ मैगंफोर जेरै बेदरनि बेलायाव जोङो दाउ बेदरजों जानो हायो अमा बेदरजों जानो हायो आरो साम' जों जानो हायो बेबायदिनो जों सबायखौ जानो हायो। दा आङो नोंथांनो सबायजों ओ साम'जों माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदिनि। गिबियावनो जोंहा ओ सबायखौहाय एवनानै लाग्रोनांगौ एवखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ बथल ल जों बा माबा ओ खायफाया बिदिनो अन्थाइखौ उवालाव लानानै हो ख्रेमो खायफा बथलजों होख्रेमनानै सबायखौ होख्रेमनानै लाग्रोनांगौ होख्रेमखांनायनि उनावहाय जोङो जाहाथे बेनि माखा से बिगुरा एसे गोजों जायो।
बेखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो खायफाया उवालाव देख्रेबो आरो खायफाया दिं थांखिफोरजों देनानै लानाय जायो नोंथां बेबायदि दैखांनायनि उनावहाय जोंहा
सबायखौ रुनाय जायो बे रुनाय समाव जोंहा खारदै होयो बे खारदैखौहाय जोङो दहाय नोंथाङा होननाय बायदि थालिर बिफांनिफ्राय जोङो बानायनो हायो आरो सबाय साबानिफ्राय जों बानायनो हायो बेसर साबानिफ्राय जों बानायनो हायो आरो खाथ्रि बिफांनिफ्रायबो जोङो बानायनो हायो बेबायदिनो खारदैया जाबाय लाव लाव मुवा आरो बियो बिनि थावनायानो जाबाय गोबाब बेबायदिनो जों खार दै होनानै सबायखौ रुनानै लानांगौ सबायखौ रुखांनायनि उनाव जोंहा साम' जिखिनि साम' खायफानि जायगायाव साम'खौ बायनानै जायो आरो खायफायाव जायफोरनि दैमा दैसाया खाथि बेफोराव खननानै बेफोरखौ लाबोनाय जायो दा साम'वा गोबांथार रोखोमनि दङ जेरै साम' गोलाव साम' खहे सामुलादाय सामगुरै साम' होनाय बेफोरजों जोङो जानाय जायो साम'खौ खायफा एरख'नानैबो जायो ना थाय जोङो साम'खौ गथायै जेब्ला जों खननानै लाबोखांनायनि उनावहाय बाल्थिं बा थौफ्राव दोननानै जों बेखौ साननै गाहाम खिगार होनो गोनां जायो नों थां खिगारखांनायनि उनावहाय जोंहा साम'खौहाय दाननानै लानाय जायो बिनि दाखोनखौ बोखानानै जोङो साम'नि खिथुखौ जोङो दाननानै लायो दानखांनायनि उनावहाय जोंहा जाहाथे साम' सिथाबनानै थानाय माखासे मैलाफोर एबा सालावफोर बैफोरखौ ओ गैया खालामनो थाखाय संख्रिजों बा लिबु सेबनानै जों दसे सोमहाबनानै दोननाय जायो सोमहाबखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै आखाइजों मानजिनाय जायो साम'खौ मानजिखांनानै जेब्ला जोंना साम' मानजिनाया जायो अब्ला जोङो जिखिनि रुनानै लानाय सबाय बेखौ जोङो जेब्ला रुनानै लानाय सबाया रुइयो अब्ला जोङो दालि खाथा एबा सागंजों सानानै होनाय जायो बे दालि खाथा एबा सागंखौ औ गुबुन गुबुन जायगायाव गावबागावनि राव बा सोदोबफोरजों बुंनाय जायो नाथाय जोंनिथिं दालि खाथा एबा सागं होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो दंफां एबा औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेबायदिनो जोङो रुनानै लानाय साम'खौ ओ सबायखौहाय दालि खाथाजों साग्लिनानै साग्लिखांनानै उनावहाय जोङो दा बेखौ दोनथ'ना साम'खौहाय जोङो एवना लानाय जायो बे साम' एवनाय समाव जोङो गुबैयै नांगौ थाव थावजों आरो लोगोसे जोंहा दखान बाजाराव मोननाय जिरा मस्लाफोरखौबो जोंङो होनाय जायो गोदोनि दिन दिनावथ' जोङो जिरा मस लाखौ बाहायनाय नुनो मोनामोन जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय फ्रायनो मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया सामब्राम गुफुर आरो हाइजें बिलाइ बेफोरखौनो मस्ला मस्लि हिसाबै गोदोनि सुबुंफ्रा बाहायोमोन नाथाय आथिखाल समाव गोबांथार जिरा मस्ला होनानै जोङो बेफोरखौ एवनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों साम'खौ एवखांनानै जेब्ला जोंना साम' एवनाया जायो अब्ला जोंहा जोंनि रुनानै लानाय ओ सबाय बेखौ जोङो होसनहरो होसनखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि नांगौ बिफांनि जखानि दैखौ होनानै जों गोबाव सम साम'खौहाय गोदौ होनाय जायो जुदि साम'खौ जोङो मोजाङै सङाब्ला जोङो मोजाङै जों गनायखौ मोना साम'खौ जों जिहेथु बिखङै संनाय हिसाबै जों सोबब्लाबो साम'आ मोजाङै गवा बेखायनो जोङो मोजाङै जों बेखौहाय गोदौ होनोनो गोनां जायो। गोदौ होखांनायनि उनावहाय जोंहा उनावहाय जेब्ला मोनहां मोनहां सम अब्ला जोंहा संख्रि साखिनाय होननानै बुङोना नोंथां टेस्ट खालामनायखौ ओ साखिनानै होयो बेहाय संख्रिया नांदना नाङाखै बा बिनि थावनाया माबायदि जाखो बेनि थाखाय जोंहा संख्रि साखिनाय जायो। साखिखांनानै जुदि मोजाङै नांबायब्ला बेखौ बिदिनो गंगार दुन्दिया दुन्दिया बा हाइजें बिलाइ बेफोरखौ होनानै दसे खोबहाबना जोंहा खांनाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा बेखौ ओंखामफोरजों जाबाय खायफाया ओरैनोबो खुरैयाव लानानै साखियो बे गावबागाव हुदा जाहैबाय बेबायदिनो साम' आरो सबाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबांथार माखासे दोरोङारि ओंख्रि दङ जेरै नोंथाङा दहायनाय बायदि अनला दाउ बिदिनो आ गोखा गोखै लाइ खारै लाफा खारै बेफोर जोंनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोर बेजों लोगोसे जोंहा आरो दंबावो ओ नाफाम बेनो जाबाय जोंनि मोनसे बयजोंबो मिथिसार जानाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा मुवा जाय नाफामखौहाय जोङो नाजों बानायनाय जायो। बेखौ जोङो बाथोनबो जायो आरो बिदैबो जायो। बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव सावरायनो हायो नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनाया एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ गोजोन्थों
गोजोनथों